खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
मा खालामबाय दं नोंथाङा
ओं आंथ' बेबायदिनो ओरैनोजिराना दं ओ। नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दं बेबायदिनो
आंबो बिदिनो जिरायना दं नोंथां
औ औ
उम
आं नोंथांजों उम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ औ औ
बे आयदायानो जादों बैसागु
औ बैसागु बैसागु औ औ
सावरायनोसै नोंथां
औ औ औ दे दे
बैसागुआथ' जोंनि बर'नि ए रंजानाय फोरबो बैसागुआ एक थारिख से थारिखाव बैसागुखो से थारिखआव जोंङो मानसि बैसागु महरै फालियो बे थारिखै गोदोरफोरखौ मान होनाय बिदिनो बोराय बुरैफोरखौ खुलुमनाय बिदिजों मान होनानै से थारिखखौ बारहोहरनाय जायो। बिदिनो नै थारिखनिफ्राय जों मोसानाय ओ मोसानो जायो नै थारिखनिफ्राय जोंङो रंजालि बैसागु नुबाय बेखौ मोसानाय जायो। मोसालांनानै मोसायै मोसायै से सप्ताह ओरै मोसानानै हरनाय जायो। नोंथाङा फंनैसो बुं
औ औ दाथ' बेबादिनो बैसागु होननानै बुङोब्ला जों ओ बर'नि माने बर'नि मोनसे रंजाथाव माने रंजानाय फालिनाय आरोना बे बैसागुआथ' बोसोराव खेबसेल' फैयो बेबाय दिनो बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंङो जायखौ जों से थारिख खालि जों मोसौ थुखैनाय जायो आरोना। बेबायदि
अ नोंथां
थुखैनायजों लोगोसे ओ से थारिखनि उनाव जोंङो ओ बेबायदिनो मोसानायखौ जागायजेनो आरोना
नंगौ नोंथां
बेबायदिनोथ' जोंङो बैसागु होननानै बुङोब्ला
नंगौ नोंथां बैसागु मोसौ थुखैनायाव जोंङो ओ बिदिहाय फिथाइ सामथाइ ओ जेनेबा लाव फान्थाव बिदिया हानानै मोसौखौ थुखैनो थाखाय लांनाय जायो।
सेरजा ज'था बेबायदि बाहायनाय जायो नङा होमब्ला
बाहायनाय औ बाहायनाय जायो बिदियायनो
बैसागुआव जों नुनो मोनो जे जों सुबुं माहारि एबा जों हमनानै ला जों हौवाफोरा गामसा आरो ओ गस्ला आरो आरनाइ बे मोनथाम सि एबा खसाबखौ बायनाय नुनो मोनो जोङो आरो गुबुन फारसेजों जोंनि बर'फोरनि बैसागु मोसानायाव ओ आइजो माहारि फालि आर'नाइ फालि बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरोना।
नंगौ नोंथां
जोङो सिनायनाय मोनो जे जों बेबायदि गाननायाव गाननायखौनो जों नुनानै सिनायनो मोनो जे जोङो ओ बेखौ बर' एबा बै सागु मोसानायखौ बैसागु मोसानाय होननानै बुजिनाय जायो आरो ना।
नंगौ नोंथां
औ औ बेबायदिनोथ' जोङो बैसागु होननानै बुङोब्ला फारसेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ बैसागु से दाननि ओ सानसे सिगां बेखौ जों दमासि होनना बुंनाय जायो नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां
जोङो ओ दमासिखालि बेबादिनो मोसौ औ से थारिखखालि जों मोसौ थुखैयो आरोना बेनि नै थारिख खालिनिफ्राय जोङो ओ फुजा सुजा होनानै थाम थारिखफोरनिफ्राय जोङो मोसानायखौ आरो बेजों लोगोसे जोङो मोसानाय एबा ओ बैसागु फालिनायखौ द' दानालागै फालिनाय जायो आरो ना।
नंगौ नोंथां
औ बेबादिनो जोङो बैसागुखौ फालिलाङो बैसागुआ जोंनि ओ बर'नि मोनसे ओ फालिनाय बोसोरसेयाव जाय खेबसेल' फैयो आरो ना। बैसागुआथ' बेबादिनो ओ से मासआनो जायो बैसागु दाना नाथाय जोङो बैसागु मोसानायखौ फालिनाय जायो ओ द' दान एबा स्नि दानआलागै आरोना। दा नोंथाङा एसेसो बुंनो हाबावगोन नामा?